हेलौ
औ नोंथां।
ओ खोनादोंना नोंथां?
ओं नोंथां आं खोनागासिनो दं।
ओ नोंथाङा जुदि ओरैनो फ्रियै दङब्ला नों थोंजों दसे सम सावरायनो हागोन नामा?
औ सावरायनो हागोन नोंथां आ सावरायनायनि ओ गुबै आयदाया मामोन नोंथां माबाफोर आयदा दं नामा ना ओरैनो थुलमुल सावरायगोन बिनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायलाय।
औ दा आयदायाथ' दङमोन जे जोंनि बर' माहारिफोरनि गेजेराव ओ आय जेफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो माबायदि सोलिबोदोंमोन आरो आथिखालाव माबायदि फालांगिनि बिथिङाव जौगाबोखो। बेनि बागै सावरायनो हागोन नामा नोंथांजों दसे सम?
औ सावराय जागोन बेयो मोनसे खोब मोजां आयदा आरो मुजिथाव आयदा जागोन जोंनि थाखाय आरो गोदान सोलोंथाइबो मोनगोन होननानै आं सानो आरो नोंथां।
औ नोंथां। ओ आइजोफोर होननानै बुङोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो जे आइजोफोरा गोबां बिथिङाव खस्थ' स्थ' खालामबोनानै जे माखासे फालांगिफोर मावबोदों बैफोरनि सोमोन्दै। नोंथाङा एसे फोरमायना होग्रोनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ जोंना आइजो माहारि होनोब्ला ओ थारैनो जों मख' नांगोनदि आइजो माहारिया गोबां खस्थ' खालामनानै। जाबोग्रा सुबुं होननानै जों बुंनो नांगोन। नङा होमबा नोंथां? ओ नोंथां ओ बेनि गेजेराव आं मोनसे सोंथि ओ जोङो बर' माहारिनि सोमोन्दैसो ओ आइजोफोर बर' माहारिनि आइजोफोरनि सोमोन्दै ना गासै आइजोफोरनि सोमोन्दैनो सावरायगोन?
ओ जोंनि बर' माहारिनि आइजोफोरनि सोमोन्दै सावरायगोन नोंथां
औ जागोन बिदिब्ला आं फोरमायनो नाजानोसै नङा होमबा।
औ औ
थारैनो जोंनि गेजेराव आइजोफोरा गोबां बै समाव हो मोनसे समाव जोंनि आइजोफोरा ओ बेफार फालांगियाव गोबां खम नु जायोमोन आरो नङा होमबा नोंथां। आ बुंनो थाङोब्ला बिथांमोना बिथांमोना न'खरनि गासै खामानिफोरखौनो मावनानै बेफार फालांगियाव थाङालासिनो नखरनि औ हौवा माहारिनि सायावनो सोनारनानै जाग्रा जानांगौमोन आरो गावनि गावनि मावनो लुबैनाय खामानिफोरखौबो बिथांमोना मावनो मोनामोन जेरै बेफार फालांगि आरो मोनसे समनि बाथ्रा बुङोब्ला जोंना बिथांमोना आइजो माहारिखौ फरायनाय लिरनायाव गोबां खम नुयोमोन आरो जायनि थाखाय बिथांमोना उदांस्रि गैयि बदि जायोमोन बै समाव मोनसे समाव बिथांमोनहा नखरनि गासै खामानियावनो गबफबनानै आबाद फो थारनिफ्राय लानानै नखरनि गासै खामानिसिम गबफबनानै थानो गोनां जायोमोन आरो बिथांमोना बायजोआव ओंखारनो थाखाय खाबु मोनामोन होननानै जों मिथिनो मोनो आरो। नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ थारैनो।
नाथ ाय दानि समाव बै समनिखौ नायोब्ला दानि समाव जों बेफोरबायदि नुनो मोनला आरो।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
मानो होनोब्ला बै समाव जाय आइजोफोरा बेफार फालांगियाव ओंखारनो मोनामोन बा न'खरनि खामानियाव गब'फबना थानां गौमोन बै आइजोफोरानो दानि समाव ओ माखासे बर' न'खराव बिथांमोनानो मख'नांगोन दि बिथांमोनानो आइजोफोरानो दिनै माखासे बर' न'खरखौ सुंथानायाव गोबां हेफाजाब होफैदों एबा सुंथाबोगासिनो दं होननानै जों मखनो नांगोन आरो। आरो लोगोसे औ आरो लोगो लोगोसे आइजोफोरानो दिनैनि समाव ओ सोलोंथाइ लानानै गोबां गिदिर गिदिर ओ जायगायाव दावबायहैनो हादों आरो गोबां गावखौ गावखौ ओनसोलनि बा आ सोहोरनि मादावनो गावखौ सासे मुंदांखा आइजो महरै गनाय ओ थ' दिन्थिनो हादों आरो। जायनि थाखाय आइ दिनैनि समाव आइजोफोरा सोलोंथाइ लानायाव बांसिन मुखुब जादों। होननानै जों बुंनो नांगोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ थारैनो।
औ आरो दानि समाव मा आयजो आइजोफोरनि थाखाय गोबां सुबिदा होदों ओ सोरखाराबो माखासे सुबिदाफोरखौहाय आइजोफोरनो गोबां होदों ओ फरायनाय लिरनायाव दानि समाव बेसेन नाङै ओ बेसेन नाङै फरायनाय लिरनायजों लोगोसे बिथांमोननो आइजोफोरनो ओ थांलाय फैलायनि थाखाय माखासे रांआरि अनसुंथाइफोरबो होनाय खौ जों नुनो मोनसै आरो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंगौ थारैनो सोरखाराबो गोबां हेफाजाब होनाय खो नुनो मोनसै आरो ना दानि मुगायाव।
औ औ औ लोगोसेनो दानि समाव ओ जोंनि आइजो माहारिया ओ गाव गावनो ओ नोगोर सोहोर बायदि गामि ओनसोलफोरावबो बायदि बायदि रोखोमनि बेफार फालांगि खालामनानै न'खर सुंथानायाव मदद होनायजों लोगोसे गावखौबो सासे गोख्रों आइजो महरै सिनायथि होबोगासिनो दङ आरो। नङा होमबा?
औ नोंगौ थारैनो।
औ थारैनो अ आइजो माहारिया गोदोनिफ्राय दासिम गोबां जौगाबोनो हादों आरो बिथांमोना न'खरनि गासै खामानिजों लोगोसे बाहेरनि माखासे खामानिफोरखौबो आवग्रिनानै लानो हानाय जाबाय दानि मुगायाव बिथांमोनाबो गोजौ गोजौ सोलोंथाइ लानानै ओ गोजौ गोजौ मासियाव जौगालांनो हानायखौ जों नुनो मोनसै आरो। नङा होमबा नों
औ नोंगौ थारैनो।
नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन ओ आइजोफोर होननानै बुङोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो जे आइजोफोरा गोबां खस्थ'यै सोलिबोग्रा सोलिबोनांनाय नङा होमबा नोंथां?
ओं नंगौ‌।
जे बर'फोरनि गेजेराव बो आ आइजोफोरा गोबां बिथिङावनो आथिखालाव जौगाबोनायखौ जों नुनो मोनबाय नङा होमबा? आरो फारसेनिफ्राय नायोब्ला जों आइजोफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जे गाव गावनो माखासे खामानिफोरखौ मावनानै एबा जि दानायानो होन बा माबा मोनसे न'ख खरनि हाबा मावनायानो होन बैफोर खामानिफोरखौ मावनानै मा होनो एसे एनैब्लाबो जौगाबोनायखौ जों नुनो मोनबोदोंमोन नङा होमबा नों
ओं नंगौ नंगौ
औ दिनैनि मुगायाव नायोब्लाथ' फालांगिनि बिथिङाव नायोब्ला गोबां आइजोफोरानो गोबां गिदिर गिदिर माखासे इन्डास्ट्रिफोर खुलिनो हानाय बैफोरबायदि मा होनो जौगानो हानायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां?
दा दारिमिनफोर खुलिनो हानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो नङा होमबा।
औ नंगौ थारैनो ओ जि दानायनि फ्राय लानानै जि दानाय जेरैबायदि उइभिं उइभिं खुलिनाय मोन‌ से गिदिर इन्डास्ट्रि नङा होमबा नोंथां?
ओं नंगौ
गोबां बिथिङावनो बा गोबां जायगाफोरावनो मानो जेसेबांखिनि इन्डास्ट्रिफोर दं बा माखासे गोबां उइभिंफोर दं बैफोर गासैबो आइजो माहारिफोरानो खुलिनायखौ जों नुनो मोन्दों बांसिन खौनो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
बैफोर बिथिंनिफ्राय नायोब्ला आरोबाव माखासे बेफार फालांगि हमनानै ला आथिखालनि हाथाय बाजारफोराव नायोब्ला गोबां बर' आइजोफोरानो जे गाव गावनि मैगं थाइगंफोरखौ फानहैनाय आरो माखासे बेफार फालांगि बिथिङाव जौगानायखौबो नुनो मोनबाय नङा होमबा नोंथां?
ओं नंगौ नोंथां थारैनो।
गोदो गोदायनि समावथ' गोबां आइजोफोरानो जे गामि सिंनिफ्रायनो बायजोआव ओंखारनाय एसेबां नुवामोन नाथाय आथिखालाव बैफोरबायदि खामानि एबा फालांगिखौ मावनानै न'खर सुंथानायजों लोगोसे गाव गावनि गथ' गथथायखौ फोरोंनाय बा माबा मोनसे गुबुन खामानिफोर मावनाय फोराव गोबां हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोनसै आरो ना नोंथां।
ओं नंगौ नोंथां थारैनो।
दा बेफोर बिथिङाव नायोब्ला गोबां गोदोनिफ्राय बा गोदो गोदायनिफ्राय आथिखालसिम गोबां सोलायनाय फैबाय होननानै जों बुंनांगोन नों नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ थारैनो
ओ सोलोंथाइ नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो सोलोंथाइ बि थिंनि फारसेबो गोदो गोदायनि समावथ' इसिबां आइजोफोरखौ सोलोंथाइ लानाय नुवामोन नाथाय आथिखालनि बिथिङाव नायोब्ला जे आइजोफोरनि आइजोफोरासो हौवा माहारिफोरनिख्रुइ बांसिन सोलोंथाइ लानायखौ नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां?
औं नंगौ थारैनो गासैबो ओनसोलावनो मोनो। दानिया आइजोफोरासो बांसिन सोलोंथाइखौ लानो हमदोंसै नङा होमबा?
औ नोंगौ थारैनो गोबां फरायसालि बिथिङावनो होन बा जौमा फरायसालि बिथिङावनो होन बा बुहुम फरायसालि बिथिंफोरावनो होन गासैबो आइजोफोरखौ गो बां सिन एबा हिनजाव माहारिफोरखौसो बांसिन सोलोंथाइ लानायखौ नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ थारैनो।
औ माखासे सोरखाराबो आइजोफोरनो गोबां अनसुंथाइ होदों नोंथाङा बुंलां खानाय बायदिनो ओ गोबां बिथिङावनो ओ हमना ला गामि ओनसोलाव थानाय माखासे आइजोफोराबो गाव गावनो माख खासे मा होनो आफाद दानानै एबा माखासे सेल्फ हेल्प ग्रुप फोर दानानै गोबां सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनदों। एबा सरखारारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननायखौ नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां
औ नंगौथारै नो
जेरैबायदि दाउ फिसिनायनिफ्राय लानानै अमा फिसिनायनिफ्राय लानानै आरो बिदिनो बोरमा फि सिनायनिफ्राय लानानै गोबां बिथिङावनो फालांगि बिथिङाव जौगाबोनायखौ नुनो मोनदों होननानै जों बुंनांगोन आरो नोंथां
औ औ थारैनो
ओ अब्ला नोंथां जोंना सावरायनांगौनि समावबो जोबनानै फैबायमोन ओ आसा खालामो समफोराव उनफोराव सम मोनबावोबा नोंथांजों सावरायबावगोन।
औ जागोन नोंथां ओ औ थारैनो दि अब्ला जों दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नङा होमब्ला नोंथां।
औ औ जागोन दे दोनथ'नि औ